हेलौ
औ दे बुं।
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ।
फ्रिबा आं मोनसे टपिक लाना फैदों आं बेखौ सावरायनो हागोन नामा?
औ दे सावरायलायनो हागोन दे बुं दे।
बैसागु बैसागुआव जोंथिया गिबियावनो बैसाग-बैसागुनि गिबि सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरोना। मोसौ थुखैखांनानै बिदिनो मोसौ थुखैनायाव हालदै लाव फान्थाव बायदि बायदि बेफोरखौ लानानै आरो हांगार एसे लानानै मोसौनाव फुननाय जायो। आरो बेफोर लाव हाल दै फान्थावखौ माला माला सुनानै गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो मोसौ मोसौखौ थुखै नाय थुखैनाय जायो आरो आरो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव ओमफ्राय मोसौखौ दुब्लियाव लांनानै बिदिनो बे माबाजों लाव फान्थाव बेफोरजों सारनानै खाहैनो जायो आरो बेखौ सारखां- सार खांनानै सारखांना गारखांनाय बुस्थुखौ खन्नानै लाबोफिननानै आरो बेखौ माला सुनानै बाख्रि बाख्रिफोराव गलियाव सुनानै खाफिननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ खालाम थांनानै मा मानसि गिबियैनो ओमफाय उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय मान होनाय बेफोरबायदि जायो। ओमफ्राय बेनि उन बिनि उनाव मोसानाय जायो आरो बैसागु बैसागु थोराव बिदिनो सेंग्रा सिख ख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' ज'नो दख'ना गोमो गस्ला गोजा फालि गोजा खर'याव खानायाव बिबार लानानै बायदि बायदि समायना रमायना देर देलायनानै ज' ज' मोस सानाय जायो आरो बिदिनो खाम सिफुं सेरजा लानानै।
औ
नोंथांमोन थिलानाय माबायदि जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नों जेरै बुंनाय बायदि जोंथिंबो बिदिनो खालामो जेरै ओ गिबियावनो जोङो फुङाव सिखारनानै मोसौ मोसौखौ थुखैनो लाङो दैमा एबा ओम दमखल इदिनो फ ख्रि आरो फोथारफ्राव आरो ना दानि जुगावथ' जोंना दैमाफ्राव थुखैनो लांला नालाय न'आवनो न'नि दैजों जेनेबा बाल्थिङाव दै लानानै मोसौखौ थुखैनानै मोसौनो ओ सबाइ गोरान एवनानै जाहोयो गिबियावनो जाहोनानै जेनेबा जों मोसौनो गानहोनो थाखाय लाव फान्थाव थाइखा बेफोरखौ ओ हानानै लानानै मोसौनो माने औवानि ओ लावथि सि ओम सैनानै माला सैनानै बे मालाखौ थुनानै मोसौनो गानहोयो जेरै- ओ मोसौखौ फोथाराव खाहैनो बुना लांनो थाखाय जेनेबा दिग्लिथि लावथि ओ रायदों बिलाइ मोखोना बेफोरबायदिखौ बाहायनानै मोसौखौ जेनेबा जों बुनानै लाङो आरोना फोथारसिम। मोसौनो इदि जाहोखांनानै लोंहोखांनानै मोसौखौ थुखैनो लाङो जेरै - गिबियावनो जोंनाव जेरै- बैसागु बोथोराव मोसौनि बैसागु ओम सेकेनआव मानसिनि उनाव ओ सैमानि दाउनि हांसोनि अमानि गासैबो जोंनि बर'फोरनियाव बैसागुआव बेफोरखौ फालिनाय जायो। बेफोर थायो आरोना। बैसागु होमबाथाय जोङो बिराद गोसोफ्रा बोदोर जायो सेंग्रा सिख्ला बयबो उसाव बादाव उरां फारां बैसागोआव मान्दार बिबार ओ दाउ खौवौ बेफोरबायदि मान्दार बिबार बारो बैसागुआव दाउखौ बिबारफ्रा बिराद बारो आरोना जेनेबा गन्दरस बिबार जबा ओ गलाब बिबार बेफोरो बारसोयो बे फोरनि बारनायजों गन्दरस बिबार मोदोमनायजों जोंनि सेंग्रा सिख्लानि गोस सोआ बोदोर जायो। जों बैसागुआव जेरै- बैसा सागुनि रंजानाय बाजानायनि थाखाय जौ जौ जौ सङो इदिनो जौ संनानै बोराय बुरैया लोंनो फैयो बेफोरबायदि आरोना। गिबि गिबियावथ' जोङो ओम मोसौ थुखैखांनायनि अखानायै बयबो गेदेर उन्दै मान लालायो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ जों जोंनि मान लाग्रोनाया जोंनि बिमा बिफा ओ बिबै बिबौ बिसोरखौ मान लाग्रोयो न'निखौ लाग्रोखांनानै उनाव गामियावबो इदिनो सो मान लाहैयो बयबो थांला थांलायनानै बैसागु होनबाथाय जोङो जेरै- बा हायनाय दानि जुग थ' जों गोदोनि बायदि मालफोरखौ बाहायला खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरथ' गैला जोंनियाव खायफा खायफा गामियाव थायो। ओमफ्राय जोंनि गामियावथ' दा देग दामनानै दि जे दामनानैसो मोसानाय जायो खाम जथा सेरजा सिफुं जाबस्रिं बेफोरखौ जों माने बेफोरखौल' एसे एनै मिनथिगौ ओमफ्राय उनाव माखासेफोरखौ जोङो एसे खम मोन्थियो आरो ना ओ मा बुस्थुआ मा बे फोरखौ मोनथिनाय जाला बैसागु ओमफ्राय जोङो जेनेबा फार्स्टआवनो बोराय बुरिफोर ज' ज' ओंखारलायो जोङो सेंग्रा सिख्लाया उनाव ओंखारो बोराय बुरि बिहामजो फिसाज्ला बेफोरो उनाव ओंखारो।
आरो
बयनिबो न'खर न'खर हाब नानै जोङो रंजा बाजायै मोसायो आरोना गथ' गथाइफोराबो गरखा दामनानै मोसायो नोंसिनिथिं बाहानायफोरा माबायदि बैसागुआव?
बेफोरबायदिनो आरो बैसागु बोथोराव जोङो बिराद अबेबा अबेबा जायगायाव बिराद बेरायनो लुगैयो। दाउ खौऔ गाबनायजों गोस सोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो ओमफाय बैसागु बोथोराव जों जेनेबा गावनि अनजालुनो बायदिसिना इदिनो आर'नाइ, गामसा बिदि दानानै हरो आरो बिमा फिफानोबो बिदिनो मान होनाय जायो आरो ना
औ
उम
औ बैसागु बोथोर होनबाथाय जोङो जेनेबा बेरायनायाथ' बयबो बेरायलायो बै गामि बे गामिनिफ्राय बै गामियाव गोदोनि दि-दिनावथ' जोङो ओ सो गथ'फोर समाव ज जेनेबा बेराद मोसानो थाङोमोन आरोना बेलेग गामि गामि गोजान गोजान बिराद मोसाहैयोमोन जोङो बे गामि बै दाबसे गामि बै दाबसे गामि दानि जुगावथ' रावबो बिदि मोसाला गावबा गाव गामियावल' ओंखारलायसिगै गावबा गाव गामियावल' मोसा सालायसै बिदिनो थांलाय फैलाया एसे खम जाबाय आरो ना सिगांनि बायदि नंला।
बिदिनो बैसागु जायैनि मास मोनसेसो सिगां जोंनि बर' बर' आइजोफोरा बिराद जुमाय जुमाय सङो जुमाय गिसि संनानै गोबाव समहालागै थिनानै दोनो। बेफोरखौनो जोंङो ज'ज ज' ओंखार गान न'खर न'ख न'खर ओंखारलायनानै हाबनानै लोंनानै मोसायो जायो।
औ जों जोंनियाबो इदिनो थाइनै थाइथाम संनानै दोनो आरो अब्लाबो गोदोनिस दिनावनेज जुमायखौ संनानै दोननानै बिराद लोंला जाला लामा सामा उन्दुला ओ बायनाय था जायोमोन ओमफाय दानि जुगाव बिदि जाला आरो ना जेनेबा लोंला जाले खम जाबाय। एसे खम लोङो दानि जुगाव आरो ओ सेंग्रा सिख्लानो बिदि सिगांनि दिननि बायदि जुमाय होला जेनेबा फेपसि बेफोरबायदि होनानै जोङो बैसागु लांहैयो आरोना यै इदिनो निसा बस्तुक खौ खम बाहायो दानि जुगाव सिगांनिया निसा बुस्थु बिराद बाहायोमोन निसा बुस्थुजोंसो गासिबो खालामोमोन उम इदिनो जाय जाय गोसो जादों जाहोनो ओ लोमसानाय फरायस्ला बोराय बुरिफोरनो ओ थालिर फस्लाजों दाउ बेदर नङाबा अमा बेदरखौ संनानै होयो आरो फेपसिजों होयो। सोरबा बोराय बुरियाथ' जुमाय लोङो नालाय बिसो दिनो होयो आरो बोर राय बुरिनिफाय एसे जुमाय
जोंसेयाबो बिदिनो थालिर फस्ला जों दाउ बयलार अमा बेदर बायदि बायदि संनानै होयो आरो जुमाय जुमाय लोङिफोरनो फेबसे जुमाय लोंग्राफोरनो जुमाय लोंग्रा बिदिनो होनाय जायो आरो। आरो बैसागु जोबनाय लोग लोगो लोगो बहागि मेलाबो जायो बहागि मेलाफोराव गोबां गावनि रोंगौथिखौ बाहायनाय जायो आरो। मा मा रोंगौ बेखौ बे बेयाव दिन्थिना लानो हानाय जायो आरो। बहागि मेलाफोराव मोसानो रोंनाय गाव मा मा रोङो बेफोरखौ दि थिना होनाय जायो आरो। बेबायदिनो आरो
खारनाय बारनाय ओ बेजिआव खुन्दुं सोनाय खेला बे बेफोरखौ होनाय जायो आरो जेनेबा औ। बेफोरनो बयनिबो सोरनाव सोरनाव बेसेबां टेलेन्ट दं बेफोरखौ नायनाय जायो आरोना औ।
गेलेबाय थाबा गावनि देहानिबो मोजां जायो देहा सावस्रिनि थाखायबो मोजां।
औ गाननाय जोमनाय बैसागु समाव दखना गोमो गाननानै ओ जेनेबा रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा फालि लायो ना? बानायो जे जेनेबा बे बेफोरखौ जों बांसिन बायनायसो जायो। बायनानै ओ बायनानै गाननाय जायो आरोना। गोदोनि दिनावथ' बयबो गावबा गाव आर'नाइ दख'ना ओ साद्रिजों लानाय साद्रिफोरखौ ओ दानानै गावबागाव आखाइजों एरनानै दानानै ओ जोङो गाननाय जोमनाय जायोमोन गामसाफोरखौबो दानि जुगावथ' बेफोरखौ जोङो फ्रायानो नुला जोंनियाव थार गाननाय जोम बे दख'ना दाग्रा थारफोरखौथ' जों बे बेफोरनि नामखौनो मोनथिजोब्ला। बेफोरखौ बाहायनोब्लाबो जोङो दा गुबुन हारिनि जेनेबा बेफोरखौसो बाह माबानाय जायो आरोना दानाय जायो जोंनि जिखौथ' दानाय जाला। मिसिनाव मिसिन बाहायनानै मि सिनाव। दानाय जायो आरो ना।
उम। सिगांनि दिनाव न'आव दानाय जिफोरा बिराद मोजांमोन आरोना बिराद गोबाव गोबाव जोरो बिराद मोजांमोन गाननोबो मोजां जोमोन दानि दिनावथ' मा मेसिनाव दानो नालाय बारा मोजांबो जाला साननैसो गानबानो गाज्रि जायो गोदोनि बायदि
जिया मानि थाखाय मोजां? ओ जेनेबा जोङो न'आवनो एम्फौ लानानै बिनि एम्फौ फिथोबनि खुन्दुंखौ जोङो हारसिंनो ओ इन्दि खुन्दुं बेखौ लुनानै खुन्दुं लुनानै बेखौनो जोङो बाहायनानै दायोमोन। ओंखायनो बियो गावबा गाव आ आखाइजों बाहायनानै दानायमोन नालाय ओंखायनो जिफोरा जोरोमोन आरो। दाथ' जोङो इन्दि खुन्दुं बायनो थांब्ला जोमग्रा साद्रि गांसेयावनो पसिसस' तिन हाजार, जों दा गावबागाव बेबा यदि बानायनानै दाब्ला बांसिन साबसिन जायो आरो।
उम
ओ दे होमबा जोंनि रायलायनांगौवा एसेनोसै। ओ बे थपिखखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ
दे।